हेलौ
खुलुमबाय नोंथां औ।
औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांङा फ्रि दङोना?
औ दंङ।
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे ओं
जोंहा मा होनो दानाय लुनायाथ' बर'नि मोनसे एंगारहायि बाहागो। दा दानाय लुनायखौ ओ गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनाव माबायदिमोन?
नोंथांङा एसे माने गोसायै रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां आं माने नों थांनि रावखौ फिसा फिसा खोनादों आरो।
अ हागोन था। दायो मोजाङैनो खोनादों ना दायो?
औ एसे गोसा जाबावोब्ला हामगौमोन आरो।
औ। दा दानाय लुनायखौ बर'नि मोनसे दानाय लुनायाथ' बर'नि मोनसे बाहागो नङा होमबा दा दाना दानाय लुनायनि बागै गोदोनो ओ गोदोनि जुगाव दानाय लुनाया माबायदिमोन आरो दानि दिनाव माबायदि सोलियो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो जों दानिजों जोङो मा गोबां फारागखौ जोङो नुहुरोसै आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओं गोदोथ' जोंना बांसिनानो माने न'खर न'खरैनो दानानै बा ओ न'खरनि आइजोफोरा माने गासैबो आइजो माहारिफोरानो मा न'खर न'खर ओ हिसानसालि थायोमोन। ओ बेनिफ्राय बिसोरो ओ गो गावनि औ। न'खराव नांगौ जानाय बा हौवाफोरनि थाखाय गामसा बा गावसोरनि थाखाय दखना ओ फास्रा बा हिसिमा बेफोरबायदि ओ गासैखोबो माने गाननाय जोमनायनि बिथिंङाव बिसोर मा दानानै गाव गावनो लानायखो जों नुनो मोनो। मोन नाथाय ओ दानि ओ जुगाव जोङो मा बुंनो थाङोबा दानि जुगाव बेफोरबायदि माने ओ गोदोनि बादि जोङो मा ओ बेफोरबायदि गावबा गावनो माने दानानै गाननायखौ जों नुनो मोना आरो नङा होमबा नोंथां?
ओ ओ नंगौ नोंथां।
औ दानाथ' बैदिनो मा ओ बिदिनो मिसिनारिजों दिहुननाय ओ बायदिसिना दख'ना जोमग्रा बेफोर खौसो जों मा बायनानै गाननायखो ओ नुनो मोनसै आरो दानि जुगावथ' बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि हिसानसालिखौबो जोङो गोबांनियावनो माने नुनो मोनला आरो माने ओ बेफोरबायदिनो जोङो नख'ओ गामि गंसेयाव न'खरसे बा न'खरनै बेफो फोरबायदिनाव जोङो ओ नुनो मोनसै। ओ दा बेबायदिनो औ गोदोनि बिफोरबायदि दानाय लुनाय ओ ओ दानाय लुनाय माने ओ जोन्थोरफोरखौ जोङो माने गोमालांनो हमनायखो जोङो नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ।
औ दा बिबायदिनो ओ गोदोनि आइजोफोरा बिफोरबायदि ओ जि जोम दान नानैबो माने बिसोरो मा ओ जिउ खुंबोनायखो जोङो माने नुबोदों आरो माने बेफोर बिसोरो माने ओ जिफोरखौ दानानै फानहरोमोन बा गुबुनफोरनोबो फानहैयोमोन बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो माने ओ बेफोरबायदिनो बिसोरो माने ओ दानानै माने जिउखौ खुंनो हायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव ओ जोंनि ओ बर' माहारिफोरा बेफोरबायदि दायालासि नो माने गुबुन हारिफोरा हा बायनानै गाननायखौ जों दा नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां?
ओ नंगौ नोंथां।
औ ओ दा बिनिफ्राय ओ जोङो मा आ बेफोरबायदिनो जोङो माने गोदोहाय जोङो मा गावनो आखाइजों दानानै ओ गावनो ओ गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ बिदिनो गोदोनि ओ सुबुंफोरा जोबोद मोजांमोन माने जोबोर गोरोंमोन आरो माने बेफोरबायदि बिसोरो माने फरायसालियाव फरायनो थाङामोन आरो नाथाय गोदोनि मानसिफोरा माने फरायसालियाव फरायनो थाङामोन आरो बिसोरो
ओ
बेफोरबायदि थेवब्लाबो बिसोरो दानाय लुनाय आखाइनि खामानि संनाय खावनाय बायदिसिना ना गुरनाय बेफोरखौ माने बिसोरो आखा फाखामोन आरो गोदोनि ओ आइजो माहारिफोरा
औ अ बेबायदिनो बिसोरो दानाय लुनायाव मा खालामोमोन बिसोरो बेफोरबायदिनो मिथिंगायारिनि महरखौबो बिसोरो माने मिथिंगायनि मिथिंगायारिनि महरखौ नायनानै बा बिसोरो बिनि बिबार बायदिसिना जा नुयो दावमा दावसा बेफोरखौनो बिसोरो गराव महर होनो हायोमोन आरो गोदोनि माने आइजोफोरा बेफोरनि गेजेराव आङो गोदोनि आगरफोरनि मुंफोरखौ मोननैसो नोंथांनि सिगां मख'नानै होनो आं गोबां मिथियाब्लाबो आं मोननैसोखौनो नोंथांनि सिगाङाव बुंनि होनि
अ जागोन दे
हरनि गेजेराव बिसोरो थाइगिर बिबार फारौ मेगन हाजो आगर दावराइ मो ख्रेब खासि हाथाइ बेफोरबायदि बिसोरो माने गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ एरोमोन आरो दख'नायाव जा बा फास्रायावनो जाबा बिसिमा बेफोरबायदियाव बिसोरो आगर एरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दि जोंनि बे दानाय लुनाय दाथ' जोङो दानाय लुनाया थांबाय बा बे दानो लनो दानो लुनो थाखाय जोंनो खुन्दुं जे नांगौ बे खुन्दुंखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनोबा इन्दि खुन्दुंखौ जोङो माबोरै दिहुननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अह ओ हागोन नोंथां दा ओ खुन्दुंखौ इन्दि खुन्दुंखौ होनोब्ला जोंहा एम्फौ एम्फौ लाथानि ओ फिथोबनिफ्राय दिहुननाय जायो एम्फौ लाथा ओ जेब्ला मा होनो एम्फौ लाथाया ओ देरनानै मोननानै ओम बिदि मा होनो मोखोना मोखोना दंफाङाव ओ बाथाब होनानै जेब्ला दोनो अब्लाना ओ जेब्ला एम्फौ लाथाया मोनो अब्ला बे फिथोबा ओंखारो आरो फिथोबा जायो बे एम्फौ लाथाया मोनखांनायनि उनाव ओ बे फिथोबखौनो बिदि इन्दि खुन्दुं बानायो होननानै उम खोनानो मोनोबा बिदिनो मिथिनो मोनो आरो नाथाय आङो एसेबांबो गुवारै मिनथिजोबा खिन्थु एसे एसे बिदि सा खिनिखौल' मिथिनाय जायो इसेबां गुदिनिफ्राय आं बारा मोनथिजोबा आरो नोंथां औ ओ दा नोंथाङा बिदि ओ मा होनो इन्दि खुन्दुंखौ उम माबोरै दिहुननाय जायो बिनि बागै एसे गुवारै मिथिगौ नामा नोंथाङा? मिथिगौब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
दा जेरै नोंथाङा बुंबाय ओ लाथा एम्फौनिफ्रायनो जोङो मा इन्दि खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जोङो लाथा एम्फौखौ जोङो मा फिसिनाय जायो। ओ लाथा जोङो गिबियावनो बेखौ जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो बा जायफोरा फिसि खाबाय थायो बिसोरनियाव जोङो मा मिडियानखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
उम उम नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय मा अ बै लाथायाबो जोङो मा बिदैनिफ्रायबो माने बिदै एबा फिथोबखौनो जोङो मा बायनानै लाबोनो हायो बाजारनिफ्राय। जेब्ला जोङो बिदैखौ लाबोखायो अब्ला जोंना सहससिन जायो आरो नङा होमबा नोंथां? ओ बेनिफ्राय औ ओ बेनिफ्राय जेब्ला जों फिथोबखौ लाबोयो फिथोबखौ लाबोबा जोङो न'आव दोनथ'नांगौ जायो जाहाथे बियो फिथोबनिफ्राय सिखिरि महर जानानै बेयो सिखिरि जानानै ओंखारगोन। सिखिरि जाना ओंखारनायनि उनाव बियो औ जो जोला बिसोरो मा गावजों- गाव गोरोबलायगोन गोरोबलायनायनि उनाव जोलाया बिदिनो अ हाग्रायाव बिरलाङो बेनिफ्राय जोआ थानानै ओ बिदिनो बिसोरनो जोङो मा खुन्दुंनि जि गांसेयाव जों बेफोरखौ बाथाबहोनानै दोननांगौ जायो आरो। बेनि ओमफ्रायनो बिसोरो ओ बै सिखिरिया माने ओ फिसा फिसा बिदै दैयो आरो। जेब्ला जोआ माने ओ जोलायाथ' बिरलांबाय नङा होमबा? बे जोआ माने फिसा फिसा बिदै दैयो। ओ जेब्ला बे बिदै दैखाङो अब्ला बे जोआबो माने बिमाया बेबो बिरलाङो आरो हाग्रायाव। ओ बिनि ओमफ्राय जेब्ला बे बिदैया ओ सा ओ बिदिनो थागोन सप्तानै सप्तााथामनि उनाव माने बेयो माने गोलोम बोथोराव माने बेफोरबो ओ ओ थाबसिन जायो आरो नोंथां, माने गोजां बोथोराव आरो एसे सम नांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आ बिनिफ्राय बेयो जेब्ला बे बिदैनिफ्राय बिसोरो फिसा फिसा एम्फौ ओंखारगोन। बे एम्फौ एम्फौनो औ एम्फौआ जोङो बे एम्फौआव ओंखारनाय लोगो लोगो जों बिसोरनो मा आ इन्दि बिलाय फिसा फिसा गोरलै गोरलैखौ जोङो जाहोनांगौ जायो आरो दा बिसोर माने ओंखारजेननायनिफ्रायनो बिलाइखौ जानानै थांनानै थायो आरो जेब्ला बे औ, आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ एम्फौआ ओ एम्फौखौ नायै नायैसो जों माने बिलाइखौ होनांगौ जायो आरो। माने एम्फौआ एसे देरोब्ला माने एसे ओ बिलाइ गोर-गोरलैनि इसे सा सिनखौ होनाय जायो जेब्ला एम्फौआ एसे देरगोन बेनिफ्राय एसे गिदिरसिनखौ होनाय जायो बेनिफ्राय एम्फौआ लोमजायोबो दे आरो नों एम्फौआ लोमजानानै औ एम्फौआ गुस्लायनो थाखाय बेयो बिसोरथ' ओ गुस्लायनानैसो देरबोगोन नङा होमबा? बेनि बिगुरा गलांनानै आरो बेयो गो गिदोर महर लागोन। आरोबाव बियो बेनि बिगुरखौ गुस्लायबावनानै बियो गिदिर महर लायो बिदि लालाङो आरो बेनिफ्राय जेब्ला बिसोरो थोरोब थोरोब सोलायलांगोन अब्ला जोंबो बिलाइ होनायखौ माने थोरोब थोरोब सोलायनांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जेब्ला बे एम्फौआ देरो अब्ला जोङो फार्स्ट गिबि मोननायखौबो जोङो मा अजा फैनाय होनना बुङो आरो बेनिफ्राय बिदि गोमोन फैनायखौ जोङो हमनानै दोननांगौ जायो गुबुन बेलेग मा होनो बेखौ बस स्थाफोराव सोनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जेब्ला बुरजा मोननाया बा गोमोना फैयो अब्ला जोङो बेखौ थालिर बिलाइ गोरानखौ जों बस थायाव सोनानै बेहाय जोङो मा फिथोब खानो थाखाय दोननांगौ जायो आरो बे फिथोब खानायखौ औ बे फिथोब खानायखौनो जोङो सा हरनै बा हरथामसो दोननानै जोङो बेखौ बोखारनाय जायो बा बेनिफ्राय जिरनाय जायो माने लाथा एम्फौ खौ जोङो बे फिथोबनिफ्राय बरननाय जायो बा जिरनाय जायो आरो बिदिनो औ बे ला थाखौ जोङो फाननानै बा गोबां रां आरजिनो हायोबा मोननो हायो आरो बिदिनो जोङो। खायसे खायसे न'खरफोरखौबो जों खुंनो हायो बेबायदिनो ओमफ्राय औ बेबायदिनो जोङो बे लाथा एम्फौनिफ्राय बे फिथोबखौ जि मोनो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो। थावख्रि लुनानै जोङो मा इन्दि खुन्दुंखौ दिहुननो हायो आरो नोंथां।
अ औ
औ दा आं जाखिनि मिथिगौ बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होबाय। जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां।
औ दे नोंथां दे गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ।